ओ हेलौ
औ खोनाबाय आंङो
औ हेलौ खोनादों खोनादों ना नोंथां
औ आं खोनाबाय आं खोनादों नोंथांङासो खोनायाखै आं मोजांङैनो खोनादों नोंथांनानो प्रब्लेम खोमा
दा मोजांङै खोनाबायना आंथ आंबो
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
ओ दा बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो दंङ ओरैनो नोंथाङालाय
अ आंबो दंङ ओरैनो दंङ आङो दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
ओंखाम जाखांबाय नामा अ मा ओंख्रै?
जाखा जोंना ओंख्रिया मैथा बां खोनाबायना नोंथां?
औ खोनागासि
नोंनिखौ मोजाङै खोना ओ आंनिया ओंख्रिया मैथा बांगाल आरो नामोन।
ए सोर संनाय?
नोंथां
जोंनिया मै था गोजाजों नाथुर। ए जोंनिया बो आंनो संदों औ नाथुरखौबो आंनो गुरना लाय दों
बा
नोंथाङा ना गुरनो रोङो ना औ रोङो गामियावनो जोंना दैसा दंखायोना औ गामियाव जोंना दैसा दङ। जोङो बेयाव ना गुरहैबानो मोनो।
ओं
उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबायना बेखायनो माने गुरनो रोङो औ
जोबोद मोजां नोंथां नोंथांनि ना गुर दङ नोंथां दङ। खाथियावनो जोंना गङिया दैसा दङ।
अ जायगानि नामखौ बुंलायनाङामोन। औ
बै बैसा रायलायनो हागोन ना?
हागोन हागोन ना गुरनायाबो जायोमोन। बिदिनो जेबो नंला। दे नोंसिनिथिं बैसागो फोरबोखौ औ बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुङो आंनो एसे खोन्थादो मानो होनोब्ला जोंना बैसागो फोरबो खुंनाया जायगा लायै जायगा एसे आलादा आलादा खिन्थु नोङो जायगानि नामखौ बुंलायनो नाङा जास्ट नोंसिनि एरियाथिं माबायदि खालामो बेखौ खोन्थाबानो जाबाय माने मिथिलायनो लुुगै दों आरोना। औ।
अ जागोन दे जोंनि ओनसो सोलाव उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो आंबो गामियावनो थानानै देरनाय सासे बर' सुबुं नालाय नों
औ।
नोंथां ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ उन्दै उन्दैनिफ्रायनो दानजों सरजाबनानै बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्रायनो फालिनायखौ नुनो मो मोनबोबाय आथिखालनि समसि सिमावबो जोङो गामियारि समाजाव गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरा बे बैसागु फोरबोखौ गारनानै बाव गारनानै रावबो थाङाखै। गोबां ओ बर'नि गामि ओनसोलनि जोंनि गामि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा न'खरफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय लाना नै बैसोगोरा सुबुं गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासैबो खौसेयै ज' जानानै बे बैसागु फोरबो खौ फालिनाय जायो। दा नोंथांनि ओनसोल
मोजां जोबोर मोजां औ जोंनि ओनसोलथिं गोबां गाजा गोमजायैनो माने फालियो बैसागो फोरबोखौ अब्लाबो आङो जोंनि गामिनिखौ बुंनो नागिरदों जे आङो गामिनि नामखौ बुंलायलिया। जे जोङो जेब्ला मोसौनि बैसागो जायो सैत्रनि लास दान ओ दिनखौ जोङो मोसौनि बैसागो होननानै बुङो जे बे मोसौनि बैसागो दिनाव जोङो मोसौखौ सिबियो आरो सिबियो। जे मोसौनि मोसौखौ जोङो खालार खालामना होयो रं फोनना होयो बेयाव गोसोम सारायखौ एरख'लायनानै ना सारायनि बे हांगारा मानो होनब्ला जोंना बर'नि न'खर ओंखाम ओंख्रिखौ जोङो अरदाबावनो सङो आरो अरदाबनि बे साराय थौनि जि हांगार बेखौ जोङो लानानै थाव गुबैजों फोननानै मोसौनि गं मोसौनि मोदोम आथिं बेबायदि फोनना हायो। बेनिफ्राय जोङो खाहैयो आरो बेजों लोगोसे बेनि सि सिगां जोंनिया ओ लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना माला सुनानै गानहोयो आरो बिनि उनाव जोंहा नेक्स्ट जेब्ला मानसिनि बैसागो जायो औ जोंनि गामियाव माने बै मानसिनि बैसागो जाब जोंहा गामियाव गासैबो गामि गंसे से सुबुंफ्रानो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम माने ओ फाराव गंसे लाइब्रेरि दङ बे लाइब्रेरियाव जोंहा जमा जायो जमा जानानै जोंहा जोंनि गामिनि आफादनि फिरफिला बिरहोयो बिनि उनाव ओ जे उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमो बेनिफ्राय आरो गेदेफोरा गेदेरफोरा मा खालामो उन्दैफोरनो बोर होयो बे जो बोर होलायनाय अनलायनाय सिबिलानाय बे खान्थिखौ जोंहा गोदोनि बेखायनो मावबाय थायो आरो बिनि उनाव बैस बैसागोनि नामै जों गामियाव जे गेदेरफोरनि खेला दुला माखासे रंजाथाव खेला दुलाफोरखौ होयो आरो गेले देननाय हाबा हाारिनिफ्राय लानानै माखासे गोबां खेलाफोर गेलेनायफोरखौ जोंनिया होयो। दा गेदेर ना गेदेर आलादा। उन्दैना उन्दै आलादा आरो सिख्ला सा सेंग्रासा आलादा- आलादा बेबादिनो माने होयो दा बेनिफ्राय फ्राय लानानै जोङो खारनायफोरखौ बुंनांगोन खार बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाया बेथ' हारिमु मोनाबिलि समाव जोंनिया ओ खालामो जे सानाव माने गेलेनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङोब्ला मोनाबिलिनिफ्राय जे मोसानाय मुसुरनाय हारिमु आयदायाव जोंहा बाहागो लायो आरो बेबायदिनो हरनि जे जि जिसे बाजि हा लागै जोंहा जायो आरो बिना गेजेरावनो जोंहा मा जे बर'नि‌ खाजा अमा बेदर ना बेखौबो जोंहा जायो आरो नोंसानि थिंलाय नोंसानि
दा आंबो आंनि ओनसोलनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो सै नोंथांनो
औ।
फोरमायनायनि सोमोन्दै खोना नानै मोनदों बिनि बेखायनो आंबो आंनि ओनसोलनि बैसोनि दायो फंनै इसे फोरमाय
औ माने ओनसोलखौ बुङोब्लाथ' औ ओनसोलखौ बुङोब्ला माने गोबां गुवार जागोन जे नोङो नोंथांनि गामिनि खौ बुंबानो जागोन गामिनि खौ बुंबानो जागोन औ ओनसोलखौ बुङोब्ला माने गोबां फैगोन ना? उम
औ औ दा बेनिखायनो आङो गामिनि सोमोन्दैनो फोरमायनोसै नोंथांनो
औ मानो होनोब्ला जोंना ओनसोल होननाय लोगो लोगो औ खोनादोंना नोंथांङा आं ओ मोनसे खोथा बुंनि खोनाथ' खोनासंलाय नों थांङा औ ओनसोल होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंना मोनब्रै मोनबा गामि खौ लानानै मोनसे ओनसोल जायो दा बेखायनो ओनसोलनि बैसागु खुंनायखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां गोलाव जागोन दा बेखायनो नोंथाङा नोंथांनि गामिनि बैसागु खुंनायखौ माबोरै खुङो आरो जोंनि गामिनिजों जे गोरोबो ना गोरोबा एसे एसे माने मिथिगोन नोंथाङा सावरायोब्ला।
ओ ओ जागोन दे जागोन ओ जोंनि गामियावबो नोंथांनि बायदिनो नोंथांनि गामिनि बायदिनो ओ खुत खुङो सिगांनिफ्राय लानानै आथिखालावथ' गोबां सोलायनाय मोनदों। नाथाय बेफोर सोलायनाया जौगाखांनायनि मोनसे सावगारिसो जानानै फैदों। मानो होनोबा जोङो सिगांनि समाव बैसागु फोरबो फालिनायखौ गामियारि समाजाव जौसांनि फारसे लाबोनानै फालिनाय जायामोन। नाथाय आथिखालनि मु खुगायाव बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोंनि गामियाव जौस्रांनि फारसे लाबोनानै खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बे खुंनायाव नोंथांनि ओनसोलाव जेरैबायादि दोरोङारि माखासे गेलेग्रा खेलाफोरखौ गामिनि माखासे उन्दै उन्दै आरो बैसोगोरा सुबुंफोरखौबो गेलेहोनाय जायो। थिग बायबायदिनो जोंनि गामियाव बो बैसोगोराफोरनि थाखाय माखासे रंजाथायारि खेला जायखौ रंजानायनि गेजेरजोंनो खुंनाय जायो जेरै बोलो सुनाय महरै जोङो दुरुं बोनाय आरो बेजों लोगोसे थालिर बिफांखौ गाखोनाय आरो गय बिगुरावहाय सानै बिसि फिसाया बोनानै गेलेनाय बेफोरबायदि खेलाफोरखौ बैसोगोराफोरा गेलेनाय
राव गेलेफेराखै
जोंनि ओनसोलाव गेलेयो नोंथां आरो बेजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय थाखायबो जोङो दोरोङारि माखासे खेला जेरै खारनाय बेफोरबायदि आरो दै मारु गेलेनाय बारनाय बेफोर खेलाफोरखौ ओ होनानैनो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो सेथि सानखालि जोंना बैसागनि से सानखालि
औ
नों ओ जौस्रां बानायनानै गा गोमजायै गामिनि गासैबो सुबुंफोरा ज' जानानै बेबादि खुङो बेनि फ्राय नैथि साननिफ्रायसो गामिनि न'खर न'खर जोङो दा दोरोङारि माखासे दामग्रा आगजु जेरै खाम सिफुं जथाफोरखौ लानानै गामिनि सेंग्रा सिख्ला फोरा नखर न' खर हाबनानै गामिनि बै न'खर फोरनिफ्राय मान लानाय जायो आरो रंजानानै साफ्रोमबोनि न'खराव जा एसे मोनो जेरै माइरं, दावउदै बेफोरबायदि खौ बैसागुनि मुङाव लानाय जायो। नों थांनि ओनसोलावबो बेबायदि लानाय
जोंनियाव जोङो माने बैसागोनि सेथि खालारावनो गासैनिफ्रायबो मान लाखानायखाय जोंहा माने जों गामियाव मान सिख्लाफोर बा सेंग्राफोरा बिबाङा खम बेनिखायनो जोङो उनावहाय जे बैसागोनि साननै सानथामहालागै बेबायदि ओंखारनायखौ जोङो खालामथ'वा खै माने खालामाखै मानो होनोब्ला सेंग्रा-सि ख्लानि बिबाङा जोंनिया खम गामिया
औ जों जोंनि गामियाव बे खान्थिया दासिम बो दङ नोंथां बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्लायल' नङा गामिनि माखासे बैसोगोरा सुबुं फोराबो न'खर न'खर हाबनानै बेबादिनो रंजानायखौ जोंनि गामियाव दासिमबो नुनो मोननाय
औ नोंथां अब्ला ओ आंबो मे गोसोआव फै फैबाय जे जोंनियाबो सेंग्रा सिख्लाया ओंखाराब्लाबो बोराय बुरैफ्रा बेबायदि ओंखारो। अब्ला बे मोनसे गोरोबलायनाय जादों नोंथांनि ओनसोल जोंनि जोंनि ओरै ओनसोलनि जे बैसागो रंजानाया।
नोंगौ नोंथां अब्ला सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैना नों थां
औ दे नोंथां
गोजोननाय थाबाय